आ नोंथां खुलुमबाय नोंथां
अ न खोनादों नोंथां खोनादों
नोंथांनिसिम ओ गोजोन हामलायनाय बावहरबाय गिबि गिबियावनो
ओं आंबो बावहरबाय नोंथां
औ नोंथां बेनिफ्राय उम दिनै नोंथांजों रायलायनायनि जाहोना जादों माने दासान्दि सलिबाय थानाय उम ओ बिफां लाइफां दाननाय जेरै गरम बारिनाय माने ग्लबेल वार्मिंनि सायाव जों रायलायनो सानदों माने माने बुहुम दुंनाय दुंनाय आरो माने बिनि जाहोनफोरखौ जों दा रायलायगोन जायनि ओ दा दा जो दा सोलिबाय थानाय बोसोरनिख्रुइ ओ जिबा जि नङाब्ला औ जि नङाब्ला नैजि बोसोर सिगाङाव
हेल हेल' हेल' औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों खोनादो दे नोंथां खोनादों
माने जि नङाबा नैजि बोसोर सिगाङाव बेबायदि गरम जायामोन दा जेरै गरम जागोन नोंथाङाथ' निउस नोंथाङाथ' निउस खौ नुदों जानो हागौ
अ नुयो नुयो नुयो दे
इउर'प इउरपाव जानाया कर'ना
अ उम
नुदोना नोंथाङा अ माने लामाफोरा लामा लामाफोरा
उम उम अ दैखौ सेन्देल थ सेन्देलाबो जेरै गानाहोबानो बुब आवलिलांलायनाय नुदो नुदो नोंथां उम उम
माने बेफोर जाहोनाथ' जानो हागौ माने क्लाइमेट चेन्ज जादोंना बेफोर
उम नंगौ नंगो नंगो बेनि जाहोना बिफां लाइफां दाननायनि जाहोनावानो जादों आरो नोंथां बेफोरो उम उम नंगौ उम नंगौ
जादों आरो
ओमम म
फाय जोंनियावबो इउरपआवल' नङा ओ इण्डिया फोरावबो दा जोंनि आसामाव थायो आसामावबो बिराद दानो आरो
औ नोंथां बेनो बिफां लाइफां दानफायदों बेनिफ्राय गासैथिंबो माने लांदां सिदां जानो हमदों आरो माने जौगानायनि मुङाव बिफां लाइफां दानफायनाय
उम नंगो उम उम जाहैनो
जौगानायखौल' नाय नाय्ला जाया गुबुन फारसेथिं नायनांगोन माने जुदि जों बिफां दानफायो जुदि जों फांसे बिफां दानफायो अब्ला जों खमसे खम दसथा बिफां गायनांगौ होननानै बुंनाय जायो माने जिथा जि जिथा बिफां गायनांगोन आरो जुदि फांसे दानफायो मानोना मानोना बिफां फांसे देरनायाव गोबां सान लायो नोंथाङा मिथिगौ नोंथाङा बुंनाय जेसेबां बेसेबां सानलायो
बा लायो दस बिसाथ' नांथारगो
बिनिखायनो माने
पास बोसोर दस बोसोर माने बिफां लाना बिफां आरो ए थब देरो खिसुमान बिफाङा थब थब देरो आरो खिसुमान बिफांङा बिफां आरो टाइम लायो बिदिनो आरो जेर जेरै मा बिफां इयो बेयो
थालिरु बिफां औ औ औ नोंथां सन्दन चन्दन बिफां
चन्दन बिफाङानो बिराद टाइम लायोना नोंथां बहुद बिराद गोबावनि उनावसो देरहोयो देरहोयो
अ ओनथां जेरै जेरै दा थालिर बिफाङा थबनो देरो
अ थालिर बिफांङा थब'नो देरो
औवाफ्रा थबनो देरो
थालिर बिफांङाबोथ दं देरसाबनो नागिरदों फुपटनो गोजौ जायो आरो
माने गासैबो बिफांनि बेलेग बेलेग माबा थायो आरो हबिया माने गुबुन गुबुन
गुबुन गुबुन बिसोरनि बेसेन थायो आरो माने
ओ नंगौ नंगौ
जेरै गासिबो मानसियानो सुबुंफोरानो बेलेग बेलेग जेरै नों बेलेग आं बेलेग नोंनि मोखां मोखांनि महरा बेलेग आंनि मो नि महरा बेले आरो बेबायदिनो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो बिफांफोराबो बेलेग बेलेग जायो बबेबा बिफाङा गेदेर दरखंङा फिसा जायो जेरै इन्दुर माने न' सिङाव गायनाय बिफां बेलेग बायजोआव गायनाय बेलेग
ओ नंगौ नंगौ
औ नोंथां
दा आरो न' सिङावबो ओइ माबायाव दोनो टाबाव दोनोना किसुमान बिफांखौ न' सिङावबो टाबाव थाबाव गायना दोननाय आरो बिदिबो जों
बेनिफ्राय दा क्लाइमेट चेन्जबो जादों माने बोथोरा सोलायदों बोथोरा सोलायदों बेनि थाखाय गरमाबो बारायदों आरो जों गारि गारि सालायनाय गारि मथर सालायनाय बेनिफ्राय माबा माबि गोबां आरो माने गारि क्टर सालायनायनि थाखायबो दुंदों
नंगौ नंगौ थुवा ओंखारो गारिनिफ्राय ओ दे
थुङाफोरा बेफोर गरम खालामो आरो बेखौनो जों मा मोजां आरो बेनिखायनो इलेकट्रिक गारि बाहायनाया मोजां आरो
अ ओम ओम
बिनिफ्राय जों आरो सलार बाहायनाया मोजां औ नोंथां सनार बाहायब्ला जों माने रिनिउवेबोल एनारजि बाहायनो हागोन आरो माने बाहायफिननो हानाय गोहो बोलो माने माने जाय बारे बारे बाहायनाय आरोनाखनले खनले बाहायनाय सान्दुंनि सान्दुंनिफ्राय जों बारे बारे बाहायनो हागोन आरो नाथाय जों जेब्ला पेट्रल गोनां पेट्रल सोनाय थावाव बाहायो बे गासै बाहायनानै जोबलांखागोन
उम आरो पलिउसन जागोन पेट्रलनि गारि सालायबा पलिउसन जाहैगोनङ
अ पलिउसनबो जाय
उम पलिउसन जागोन पलिउसन जाबा आरो बिफां लाइफां बिफां लाइफांयाव दाननायदो पलिउसन जानायदो गेदेर माबा जानो हायो आरो फिउसाराव गोगोम गोगोम गोलैनो हायो आरो माबाया बुहुमा बिनो आरो ओ
बेनिफ्राय
ओ अ खोनादों नोंथां
औ नोंथां खोनादों बेनिफ्राय माबा औ नोंथां खानादों
खोनादों खोनादों खोनादों
दैफोराबो गुबुंले दैफोराबो गुबुंले जानो हमदों दानि दिनाव
उम बे
बेमाबाफोरनि फेक्टरफोरनि बाहाय गोनदा दैफोरखौ जेब्ला बे दैमा दैसायाव गारना होयो
उम उम दे
अब्ला गासिबो गाज्रि जाजोबो
गाज्रि जागोन
जेन आरो बेखायनो बेखायनो जों बेफोरखौ नोजोर होनाया मोजां ज बे
सथ्रि बाननायफोरखौ खमायनांगोन आरो नोंथां
खमाय खमायनोथ' नाङा नोंथां जुदि खमायो जोंनि जोंनि जौगानाया
खमायनाया खमायनो नाङा बिफां लाइफां दाननानै खालामनााङा आरो माने जि जायगायाव बिफां लाइफां गैया बेयाव ख खालामनो हायो खिन्थु बिफां दानलायनानै इन्डास्ट्रि गायनो नाङा आरो
औ नोंथां माने जों औ थां माने जों सास्टेनेबोल डेभेलपमेन्टनि सायाव थांनांगोन आरो माने जायखौ जों जोंनो जेसेबां नांगौ बेखौल' बाहायनांगौमोन आं जोंनो नाङिखौ बाहायनाङा जेरै जों दा जों दा ओंखाम जाब्ला जों नांगौखिनिखौ जानांगौ नै नाङि नाङिखिनि पार्टखौ माने जों गुबुननि थाखाय दोननांगौ बेबायदि आरो जोंनि फिउचार माने इयुन इयुन जोलैफोरनि थाखाय दोननांगौ आरो बेबायदिनो जों बेनो बे मिथिंगायारि सम पदफोरखौ बिबायदि खालामनांगौ आरो माने जों जानांगौ माने जों लानां जोंनो जेसेबां बेसाद नांगौ आरो बेखिनि खौल बाहायनानै बाखिखिनिखौ जों गुबुननो दोननांगौ
उम उम दे उम उम दे
थाव बाहायबाय जों थाव बाहायनानै जों जोबना नांगौ औ अब्लानो बाहायनांगौ मोजाङै माने नाङाब्ला बाहायनाङा मानोना जोबगोन बेफोर बेफोर माने बाहायजाफिननाया आरो गासै बाहायबानो जोबो बेनिफ्राय गानै बाहायबा बेखायनो जों माने सास्टेनेबोल दे सासटेनेबोल डेभेलपमेन्ट जायखौ बुङो आरो बेनि सायाव जों नोजोर होनांगौ आरो बेनिफ्राय आरो जों दा गरम जानायखौ जों जुदि खमायनो नाजानांगौ
ओम ओम
अब्ला बिफां ला
बिफां गायनांगोन गायनो नांगोन आरो आरो पेट्रलनि गारि सालायनायखौ खमायनांगोन लाइक बेटारिनि सालायनांगोन इनो आरो नोंथां
बेनिफ्राय आरो दानि औ नोंथां दाथ जेरै टाउनफोरावथ बिफां जों नागिरनानै मोननो थाङा बुंनो थाङोब्ला माने जों बे फोराव जों टेरेस गार्देन जायखौ बुङो माने माने टेरेसाव माने उखुम उखुम मुदायावबो जों गारदेन खालामनो हायो आरो थाबाव गायनानै बेफोरनो आरो बेफोरखौ जों जौगाहोनांगोन आरो अब्ला जों माने जिउआव जों दावगालांनो हागोन आरो जोंनि मिथिंगाखौ मोजाङै लाखिनो हागोन बुहुमखौ मोजां लाखिनो हागोन बेफोरनो आरो औ नोंथां बेनिफ्राय नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आं
अ ओं होनदों आंबो मोनदों नोंथां इयुनाव रायलायगोन नोंथां इयुनाव रायलायबावगोन
अ इयुनाव रायलायबावगोन दे
रायज्लायगोन दे दे दे दे गोजोननाय थाबाय दे गोजोनथों दे
औ नोंथां